औ नोंथां औ खोनादों
ओ ओ नोंथाङा ओ दायो फ्रियाव दंथ'यो नामा नोंथां?
औ फ्रियावनो दोङो
औ ओह
द जोङो ओ दिनै बिदिब्ला ओ औवानि सायाव सावरायगोन आरो नोंथां
औ
ओ नोंथाङा ओ औवाजों
ओ मा खालामनो हायो आरो माबायदि खालामोबा मा जायो बेखौ ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औवा औवखौथ' जों बयबो मिथिखायो ओ दिनै जोंनि उम बांसिनै बर' ओनसोलफोरावहा बा बर' गामिफोरावहा औवाखौ मोननाय जायो। जोंनि गंफ्रोमबो न'खरावहा साफ्रोमनिबो न'खराव बेबायदिनो औवा बारि बा औवा सुगा होननानै बुङो औवा सुगा थायो। आरो औवाया बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो औवा फुलक औवा बिजलि बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवा थायो जाय औवाफोरनि गेजेरजों बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो औवाजों जों बांसिनै आथिखालाव बेबादि बहि बा बिजाबफोर बानायनाय जायो। जायनि गेजेरजों जोङो बेबायदि जों जि सोलोंबाय बा जिफोरखौ रोंबाय बेफोरखौ जोङो बेयावहा जि बहि औवाजों बानायनाय बेफोराव लिरनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों गोदोनि समाव जि नायोब्ला औवा बे औवानि गेजेरजों जों न'फोर लुनाय जायोमोन औवानि बेरा बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो औवाखौ बायदि बायदि खामानिनि थाखाय बाहायोमोन खुन्था ओ बेरा बानायनाय बेखौ औवाखौ दाननानै फिसा फिसा दाननानै जि सस बानायो बे सस ससखौ हेबनानै बेबायदि इन्जुरफोर बेराफोर बनायनाय जायोन ओ दानि सम समावब्ला जों नायोब्ला औवाखौ गोबां बेबायदि न' लुनायफोराव बाहायनाय जाया नाथाय दानि समाव औवाखौ ओ जोङो बेबादि माब्लाबा अर सुनायफोराव ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव बेबायदि बाहायनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे औवाखो ओ बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो ओ जेरै माब्लाबा बेबादिनो ओ मैगं थाइगं गायनाय बे समावहा ओ जि मैगंखो बैसाङावहा फिथाइ थायहोनो थाखायब्ला हा जों बेबायदि औवाफोरखो दनानै बैसां बानायनाय जायो आरो औवाया मा माबायदि खामानि होबावो होननानै बुङोब्ला जोङो औवा मेवा ओ बिनि जि गोरलै औवा अंखारनाय बेखौबो जोङो जायो ओ जायखो जोङो अनला ओंख्रि बानायनानैबो जायो होमबा जों आ आसारफोर बानायनो हायो बा जोङो मेवा मोखै बानायनानै दिनै उनाव जानो थाखाय उम बेबायदिनो बायदि बायदि खामानियाव जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा बो औवानि सायावहा बुंनो हागोन।
औ नोंथां ओ औवानि सोमोन्दै बुङोब्ला ओ ओ जोंहा ओ सुबुंफोरा ओ न' लुना थायो बे औवाजोंनो न' लुनाय जायो। ओ बेजों लोगोसे जोंना औवाया गोबां गोबां रोखोमनि मुं दङ बुंदो नोंथाङानो अ' जेरै बिजलि माखाल बेनिफ्राय ओ बुरखा आरो बिदिनो गोबां ओम नोंथाङानो बुंलांबाय ओ गोबां दंबावो बे औवानि नेमफोरा ओ बेनि गेजेराव जोंहा ओ नोंथाङानो बुंलांबावदो ओ बुरखा औवानि
ओ मा मेवाय मेवायना मा बुङो ओ बेखौ जायो होननानै ओ बेनि मुङा गाजा ना मा बुङो गाजा बेखौ जायो। बेनिफ्राय जोंहा औवानिफ्राय जोंहा ओ ओ औवानि फ्रायसो जोंहा गोदोथ' बांसिन औवादोंनो न' लुयोमोन दानिया एसे खम जाबोनायखो जों नुनो मोनदो। ओ गोदो गोदाय बिदिनो नोंथाङानो बुंलांदों ओ ओ गन खाथि जिरनानै ओ बिखौ हेबनानै ओ जोंहा न'नि ओ ओ जिं जिं बेखौ दोथ'नानै न' मोनसे बानायनाय जायो एबा इन्जुर बुङो। ओ बिदिनो जोंहा ओ जो जोंहा औवाजों ओ जोंहा बिदिनो जेखाइ ओ खबाइ ओ सेन ओ बिदिनो माखासे ओ ना गुरनो थाखाय ओ आइजें बानायनाय जायो औवाजोंनो।
ओ बे जेखाइ खबाइजों जोंहा ओ सुबुंफोरा बिजोंनो ओ ना गुरनानै ओ गावनि ओ जिउ खांनाय राहाखौ ओ सोरबा सोरबा लायो। बिदिनो औवाजों जोंहा ओ माखासे मैगं थाइगंबो गायनो थाखाय औवा नांगौ जायो। ओ जोंहा मैगं मोनसे गायनो थाङोब्ला ओ औवाखौ जोङो लानानै बेखौ ओ ओ ससे ससे दानस'नानै बिखौ गायनानै ओ मानलि होननानै जोंहा माखासे मैगंफोरखौ बियाव ओ मा मानखोनायखौ जों नुनो मोनो। जोंहा मैगं माखासे मैगङा औवा नङाबा गायजाया बेखौ जों मिथिगौ ना नोंथां।
औ
बेजों लोगोसे ओ जोंहा औवा होनोब्ला ओ जोंहा नांगौ आरो सुबुंनो औवाखौबो नांगौ जायो। न लुनायनिफ्राय हमनानै जोंहा ओ ओ माबा मोनसे ओ खामानि मावनाय बिदिनो बिदिनो ना गुरनायफोराव बाहायनो गोनां जानाय जेखाय बेफोर बेफोरनोआरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ औवाजों जोंहा बिदिनो सरासनस्रायै नखौ नबा बाहायनाय ओ रुवा बिखुं ओ एबा सेखा बिखुं एबा खदाल खदालनि ओ दान्था ओ बिदि न'आव बाहायनाय माखासे आगजुफोरनि दान्थाफोर होनाय जायो आरो।
उम
बेजों लोगोसे जोंहा ओ ओ न'आव जिफोर ओ लामनो थाखाय एबा माबा मोनसे ओ बिदिनो लामनो थाखाय जोंहा न'आव ओ माखासे दान्दाफोर होनाय जायोआरो जेरै बिजौफोरखौ जोङो ओ दानसनानै ओ बबेबा मोनसे गयनिफ्राय बबेबा मोनसे गययाव खाथनानै बेयाव ओ माखासे जिफोरखौ जोंहा लामोनाय जायोआरो। ओ बेनि अनगायैबो नोंथाङाबो ओ बेनि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जिफोरखौ बुंबाय बे सैथो औवानि गेजेरजों जों गोबां बेबायदि औवानि ओ औवानि हेफाजाब लानानै दिनै जोङो बेबायदि जिउ खुं खुंबोगासिनो जेराव औवाया ओ जोंनि बेबादि नखरफोरनि जेरै जों जोंनि गामि ओनसोलफोराव हाबोब्ला हाबोब्ला नुनो मोनो सहरफोराव जेरै बेबादि वालफोर होनानै उम गावनि जि बारि बागान बा सिमाफोरखो हो थेयो बेबायाददिनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलावहा औवानि बे बेरा बानायनाय जायो जायखौ औवा खुन्थि दाननानै बेबादि हेबनानै बेराफोरखौ बानायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जों नायोब्ला नुनो मोनगोन औवा जाय औवाजों जोङो बेबादि जोंनि मोनसे उम हारिनि जानाय बनायनो हायो जेरै फिथा सुङानानै बुङो ओ जायखो जोंङो बेबायदि बोसोराव खनसेब्ला बो बे फिथा सुङाखो जानाय जायो जाय फिथा सुङाखो औवायाव बानायनाय जायो। औवायाव बेबायदि दाननानै माइ माइरं सोनानै आरो बेखो सावनानै ओ जों जायो जायहा जोबोद गोथाव माइब्रा माइरंजों संनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा बुंबाय बेबायदि ना हमनो बा ना गुरनो थाखाय बेबायदि माखासे आइजें आयलाफोर बनायनाय जायो बेबादिनो ओ जोङो बे दैज्लां बोथोराव बा गरम बोथोरावहा जोंङो गम मोननाय समावहा बार लानो थाखाय औवाजों गिसिबबो हेबनानै ओ बानायनाय जायो बा बेजों बार लानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ माइरंफोर जावनायाव ओ सानद्रै आरो सान आरो दाला होननानै बुङो संराय होननानैबो माबा मोनसे बुङोदां आं मोजाङै मोन्थिला। ओ जोंनि थिंब्ला दाला होननानै बुङो बेबादि ओ माखासे मुवाफोर फोरखो आइजेंफोरखो औवाजों बानायनाय जायो औवा औवाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां ओ औवानि बननानै मानो होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ ओ गिबियावनो जोङो बेबायदि जुदि जोङो अर सुनो थाखाय लादोंब्ला जोंनो ओ औवानि बनखो गोनां मानो होनब्ला औवानि बना बेबायदि मोजां अर जोङो आरो बेबायदि जोङो गोरलैयैनो अरफोरखो फोजोंनो हायो ओ बेनिखायनो औवाया जोबोर जोंनि थाखाय गोनां जायखि खामानियावनो होना मानो जोङो औवानि हेफाजाब लानानै खामानि मावो ओ जेरै औवाजों जांख्लाफोरबो बानायनाय जायो जोंहा गामि ओनसोलफोराव गोबां बेबादिनो फाथै आबाद बायदि बायदि आबादफोर मावो बे फाथैफोरखोबो खानो थाखै ओ जोङो औवानि जां ख्ला बानायनानै बेयाव गाखोनानै खानाय जायो ओ औवाया बेबादि जोंनि हदायबोनि जिउ खुंनायाव ओ जोबोर माने हेफाजाब खालामदों जुदि औवाया जोंनि गेजेराव गैयाब्ला जोंहा बेबायदि माखासे जोंनि नांगौ बुस्थुफोरखो जोङो ओ मोननाय नङा बा जों बनायनो हानाय नङा बेनि बेखाय आं बेसेबांखिनिखोनो बुंथ'बाय नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन
ओ औवानिफ्राय बुङोब्ला जोंहा ओ नोंथाङानो बुंलांबाय ओ औवाजों ओ माखासे न'आव ओ सरासनस्रायै बाहायनाय ओ दालाफोर ओ सान्द्रि ओ बेफोरखौ हेबनो हायो होनना बुंदों ओ बेनि अनगायैबो जा ओ न'आव ओ मानसि फैयोब्ला ओ जिरायनो थाखाय जोंहा ओ माखासे ज आइजें सियारफोर खालामनोबो हायो आरो औवाजोंबो
औ
बिदिनो जोंहा बिदिनो जोंहा ओ न' गंसेखौ
ओ दुंथेनो थाखायबो ओ बिदि लामा सामाफोरावबो जोंहा ओ माखासे औवाजोंनो बेरा हेबनानै बा बेखौ ओ न'खिनिखौ ओ बोरमाफोर हाबनाय बायदि न'खौ दुमथिनो हायो औवाजोंनो ओ बेराहेबनानै आं बेजों लोगोसे जोंहा ओ
बर'फोरल' नङा ओ बे औवाजों बुहुत सुबुङा ओ न' लुयो आरो बेराखौबो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो लुयो। बे औवाजों न' लुनायफोरखौ ओ टाउन एरियायाव जोङो बाहाय खम नुनो मोनो आरो जोंना गामि ओनसोलाव औवा औवाजों न' लुनायफोरा बांसिनखौ जों नुयो। ओ बेखिनियावनो ओ नोंथांजों ओ औ औ
औ बे खिनियावनो जोंनि सावरायनायखो औ जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों बेबायदि औवानि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै गोजोन्थों।
औ आंबो ओ नोंथांजों ओ रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। गोजोनथोंसै